खोनादोंना नोंथां?
थां खोनादों।
औ। नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जादों नोंथाङा आं दसे सम होनो हागोन ना नोंथां औ बिदिब्ला नोंथां ओ बैसागोनि जोंनि बैसागोआ जोंनि बर'निनो मोनसे आंगो फोरबो नङा होमबा नोंथां बैसागोनि सोमोन्दै नोंथाङा नोंथ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना आंनो
औ नोंथां हागोन
औ दे बिदिब्ला नोंथाङा बैसागोनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां बैसाग गवा जोंनि मोनसे रंजानाय फोरबो आरोना बे बे बैसागुआव जोङो गासैबो सेंग्रा सिख्ला सिख्ला बोराइ बुरै गथ' गथायाइ गासैबो रंजायो आर ना बैसागोआनो जादों जोंनि बर' फोरनि देरसिन देरसिन फोरबो
नंगौ नोंथां औ
ओ बे बैसागुआव जों ग गाजा गोमजायै रंजायो।
नंगौ नोंथां।
हा जोंनि मोनसे
बयनिख्रुइबो रंजानाय बोथोर आरोना बे बैसागुआ जोंनि थाखाय गोनांथार
नोंगौ नोंथां
बैसागुआव बैसागुआव जोङो गामि गामि गामनि न'खर न' न' गिदिंनानै जोङो मोसाहैयो आरोना
औ नंगौ नोंथां
बैसागुआव जोङो गान गान बायदि रोजाबनानै आरो दामग्रा दामजु लानानै जोङो मोसानाय जायो आरोना जेरै दामग्राफोरा खाम जथा सेरजा जाख्रि बें थरखा
औ नंगौ नोंथां
बैसागुआव बेफोरखौ जोंनो नांगौ जायो नांगौ जायो आरोना
औ नंगौ नोंथां औ
औ नोंथां नोंथां नोंथाङाबो एसे फोरमायदो बैसागुनि बागै नोंथाङा माबायदि बैसागुखौ
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा दानोसो बुंलांनाय बायदिनो जोंनि बे ओनसोलावबो बैसागोखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै खुंनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथां नुनो मोनो बेबायदिनो नोंथां जोंनि औ जोंनि ओनसोलावबो जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो बैसागुखौ जोङो जोंनि बर'नि बर'फोरा बेबायदिनो मोननै बाहागखौ राननाय जादों नोंथां मोनसेयानो जादों मानसिनि बैसागो आरो मोनसे आनो जादों मोसौ मोसौनि बैसागो बे बैसागोखौ ओ बेबायदिनो ओ सैथ' दाननि जोबथा सानाव जोङो मोसौ थुखैयो आरो मोसौ थुखैखांना नै बेबायदिनो जोङो फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रांनो बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जों बेबायदिनो जोङो ओ मोसौनो मोसौनि मोसौनो लाबोनानै दोननाय मा लाव लाव फान्थावफोरखौ हानानै जोङो माला सु सुनाय जायो नोंथां ओ माला सुनानै बेबायदिनो सुखांनायनि उनाव बेबायदिनो खान्था एबा सारायफोरनिफ्राय सारायफोरनिफ्राय बेबायदिनो हां हांगार हल'नानै जों मा बेखौ थाव गोथांजों थाव गो थांजों बेबायदिनो जोङो औवा औवा औवा बेबायदिनो ससे खालामनानै मोनथाम खाना लानानै बेखौ जोङो मो औ औ नंगौ नोंथां बेबायदिनो मोसौनि मोदोमाव फोनना होनाय फथा फोनना होनाय जायो यो आरोना नोंथां बेबादिनो जों फथा फोनखांनायनि उनाव जोंङो बेबादिनो मोसौ खौ गावब गाव दैमा एबा फुख्रिफोराव जोङो लांनानै थुखै-थुखैयो आरो नोंथां औ नंगौ। ओ नोंथां बेबायदिनो जोंनि गोदोनिफ्रायनो गोदोनिफ्रायनो ओ गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय नेम बायदियैनो जोंना मोनसे ओ खुगा सल' दों-बुं दों-दोंङो नोंथां बेबायदि मोसौ थुखैनायाव नोंथाङाबो मिथिगौ जानांगौ जायखौ जोङो लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर बोसोरै बारायबाय था होननानै जोङो बेबायदि बुंनानै जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो मोखौ थुखैखांनायनि उनाव बेबायदिनो दैमा बा फख्रियाव जों बेबायदि आलारि बादि थगायनानै मोसौ मोसौनि फागाखौ बेबायदिनो दोननानै जोङो ओ आरज- गाब आरज गाबनाय इसोरनिसिम आर'ज गाबनाय जायो आरोना नोंथां ओ बेबायदिनो नोंथां बेबायदिनो बेखौ जोङो उम बेबायदिनो मोसौखौ थुैखैखांनानै बेबायदिनो गोदान ओ बेबायदिनो उदां गोजान उदां गुवार जायगायाव जोङो गुवार फोथाराव जोंङो मोसौखौ हेगारना होनाय जायो‌ आरो‌ नोंथां ओ बे बायदिनो जोङो मोसौखौ बेबायदिनो जों हेगारना ओ बेबायदि मोना मोनाजों गोदान फागाजों खानाय- खानाय जायो नोंथां मोसौखौ। ओ बिनि अखानायै नोंथां मा औ मानसिनि बैसागो जायखौ जोङो जायखौ ओ जायखौ जोङो गिबियावनो ओ दुगैस्रां लोबस्रां फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां इसोरनियाव आर'ज गाबखांनानै नै बेबायदिनो गेदोरफोरा उन्दैफोरखौ मान होयो आरो उन- उन्दैफोरा गेदेर उन्दैफोरा गेदिरफोरनाव बोर बियो-बिनायखौ जोङो नुनो बेबायदिनो बोर बियो आरो नोंथां गोदान बोसोरनि आरो नोंथां बेबायदिनो बोर ला खांनानै आफा इसोरखौ खुलुमनानै बोर लाखांनानै बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो ओ जाय बेबायदिनो बैसागोआव जोङो मा मोनसे बैसागोनि मुङाव मोनसे बेबायदिनो ज' ज' गासिबो मोनसे ओ जायखौ बेबायदिनो खाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना नोंथां बेबायदिनो बै बैसागोनि न'आव थालिर फास्राजों अमा बेदरजों बेबादिनो ज' ज' बैसागोनि मुङाव ओ बेबायदिनो भागिफोर बा न'खरनि सुबुंफोर जमा जमा ज' ज' खाना जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो जोङो अखानायै बेबायदि बिदिनो जोङो मोसानो ओंखारलाङो बोराय बुरै ज' ज' बेदिनो सेंग्रा सिख्ला गासिबो एनि जोंनि गैया जासे गावबा गावनि दुखु दाहा खौ दोनथ'नानैब्लाबो जोङो बैसाग गो मोसानायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो जोङो फैसाखौ मोसानो ओंखारबोयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोङो बेबायदिनो न'खर न'खर मोसानानै नाय नो नखर नखर मोसानानै मोननाय बेबायदिनो रां बेबायदिनो माइरंफोर खौ जोङो माया फाननानै मायरंखौ जोङो ओ जे जि‌ जा रां‌ मोनो बेखौ जोङो ओ जमानो बेबायदिनो गुवार फोथार बा लानदा गुवार बिफां फोथारबा बेबायदिनो दुब्लि दुब्लि बेबादिनो बिफां साया सिङाव जोङो बेबायदिनो जमा ज ज बेबायदिनो लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो आरो नोंथां बेबायदि मोसानानै मोननाय रांजोंनो ओ‌ज जि एसे बेदर बायनानै जोङो लावखार ओंखाम जानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां ओ बेबायदि लावखार ओंखामबो जायो गोबां सुबुङानो बेफोरबायदि ओ बेबायदिनो नोंथां मोसाखां बेबायदिनो बैसागोनि मुङाव जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो मोनसे ओ बेबायदिनो मोनसे पग्राम लायो नोंथां जायखौ जोङो जोङो थुलुंगाखांहयो उन्दैफोरखौ बेबायदिनो उन्दै उन्दै गथ गथफोरखौ बेबायदिनो थुलुंगाखां जेरै थुलुंगाखां होनाय जेरै मोसानाय बादायलायनाय ओ बेबायदिनो जों जोङो खारनाय बादायलायनाय बेफोरबायदि बादायलाय होनानै मोनसे मोनसे थुलुंगाखां होनाय खौ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो
औ नोंथां नंगौ
औ ओ नोंथां ओ बेबिदिनो नोंथांमोननि ओनसोलावबो ओ बैसागोनि मुङाव बेबायदिनो पग्राम फोर लानाय जायो नामा नोंथां
औ नोंथां ओ जोंना जोंनियाबो बिदिनो ओ गासैबो एना एनि गैयाजासे बोराय बुरै सेंग्रा सिख्ला गथ गाथाय ओ गासैबो ओंखार ओंखारलायो आरोना जमा जमा ओंखारलायो बिदिनो ओ नाय ओ मागिनाय जायो जोंनि ओनसोलावबो
औ नंगौ नोंथां
बिदिनो बिदिनो बरफोरा बैसागु बेफोरबायदि गाजा गोमजायै बैसागुखौ फालियो आरो ना
ओ बिदिनो ओ नोंथाङा बुंनाय बादिनो ओ जा एसे माइरं एबा माइरं फैसा मोनो माइरंखौ फाननानै ओ
औ नंगौ नोंथां
खाना जाहोनो एबा ज जयै जानो ओ जयैनो जानाय जायो आरोना
औ नंगौ नों
बिदिनो बैसागु ओ बैसागुआ बेफोरबादिनो बरफोरनि मोनसे ओ गोग्गा जाथाव एबा रंजाथाव बैसागु आरोना ओ बर'फोरा बैसागु खौ ओ स्नि ओ स्नि सान सान स्नि साना लागै ओ लानाय जायोना कपत ओ लानाय जायो आरोना नोंथां नोंथाङा बो ओ नोंथाङाबो जाखिनि बुंलांदों बे बाथ्राया सैथोआनो
नोंगौ नोंथां।
औ‌ ओ बैसागुनि बागै जा एसे मिथिबावो बेखौ फोरमायनो हाग
औ औ नों गौ नोंथां बेबायदिनो जोङो बैसागोआथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो ओ बेबाय दिनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे आंगो फोरबो नङा होमबा नोंथां बर'निनो मोनसे आंगो फोरबो बे बेबायदिनो जोङो बैसागो औ जोङो बेबायदिनो ओ स्नि सान खुंनानै जोङो बैसागुखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै रंजा हेगार हरनाय ओ गाजा गोमजायै रंजानानै बिदाय हरनायखौ जोङो नु ओ जोङो जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो जों बैसागुआव जोंनि गासैबो फरायसालि बो जोङो मा बैसागो बिदाय फोरबो फालिनाय जायो। जायखौ जोङो बेबायदिनो गा सैखौबो ओ गासैबो सुबुं माहारियानो बैसागोनि मुङाव रंजा बाजा रंजानानै जोङो बैसागोखौ बिदाय होयो ओ बेबायदिनो ओ गा ओ बेबायदिनो जोङो बैसा गुआव ओ गाजा गोमजायै बेबायदिनो गासैनिबो ओ गासैनिबो न'खर न'खर मोसानानै जोङो बेबायदिनो रंजा बाजा बैसागुखौ बोराइ बेन्थ' एना एनि गैयाजासे रंजानायखौ जोङो नुनो मोनो नोंथां ओ बेबायदिनो जोङो नोंथां ओ बैसागोआवबो बेबायदिनो जोङो ओ बेबायदिनो जोङो गोबां आलासि आलासि खुरमाफोर फायनायखौ जोङो नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो फैनानै जोङो ज' ज' जालायनाय ओ बेबायदिनो ज' ज' रंजानाय जोङो ओ जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो बैसागु बैसागुखौ गासैनिबो ओ गासै गासैनिबो ओ जायगाफोराव ओ एखे नङाबो जानो हानाय नोंथां। बेबायदिनो बेलेग बेलेग जायो नङा होमबा नोंथां बेबायदिनो ओ बैसा बैसागोआ मोनसे जोंनि बर'निनो मोनसे फोरबो आंगो फोरबो जायखौ जोङो रंजा रंजा खुसि गासैबो बैसागो फोरबो उम बैसागो फोरबोखौ जोङो एंगारहरनाय जायो नोंथां।
औ नोंथां नंगौ।
जोंनाबो ओ समाबो जाना हैबाय नङा होमबा नोंथां ओ बिदि ब्ला ओ नोंथांजों बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनो मोननानै ओ जोबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां ओ नोंथां बि दिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नामा? औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां गोजोन्थों।